अ हेल' नोंथां औ खोनादों नोंथां अ नों थाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आङो नोंथां ओरैनो जिरायनानै दङ। नोंथाङालाय मा खालामना दङ दा?
आंबो ओरैनो जिरायनानै दङ। थां
औ
नोंथांजों नोंथांनो हरनायनि गुबै जाहोनानो जादों आङो माने ओ बिबारनि सोमोन्दै एसे सावरायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन आरो
औ औ नोंथां
सावरायजागोनना नोंथां?
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
नोंथाङा मा जारखौ मोजां मोनो बेखौ खिन्थानो हागोन नामा?
आङो बिबार मोजां मोना होननाय बुङोब्ला मोजां मोननाय होनना बुङोब्लाथ थारै बिबारफोरखौ मोजां मोनो आरो गलाब बि बार जबा बिबार बेफोर माने गासैबो बिबारखौनो आं मोजां मोनो आरो ना नोंथां
औ औ
नोंथाङालाय माबि बिबारखौ साबसिन मोनो?
आंबो आङो बिबार खौ मोजां मोननाया साबसिन मोनै खां ओ बेनो आरो गलाब बिबारखौ आङो बांसिन मोजां मोननाय जायो आरोना जोङो गलाब बिबार खौथ गबलाब बिबार बुङोबा माने बुहुत ओ दुस्रा दुस गाबफोरनि माने नुनो मोनो आरो ना गलाब बिबारखौ जेरै गोसोम गुफुरखौबो नुनो मोनो आरो गलाब दा बेफोरखौ नुनाय नुनाय जायो आरो ना बांसिन जोंनि जायगायाव आरो दस्रा जायगायावथ दस्रा-दस्रा गाबफोर नुनों मोनो नाथाय जोंनियाव बेफोरनो माने बांसिन नुनायखौ नुनो मोनो आरोना
नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा बिबार फोरनि नामफोरा मा मा रोखोमनि थायो?
औ औ नामफोरा माने आङो बुङोब्ला जेरै जबा बिबार जेसमिन बिबार ओमफ्राय सानफ्लावार रसखौनो होनबाय ओमफ्राय थब्ल' बिबार लीली मेरिगल्द बेफोरखौ बांसिन नुनाय मोन नुनो मोननाय जायोना जोंनि जायगायावहाय आरो ओ जा बुंनो थाङोब्ला बिबारा माने जेरै ओ जोंनि मिथिंगानि साबसिन समायना औ माने खाय होयो आरो ना साबसिन माने बेखौ नुनो मोनो आरो ना। जेराव बिसोरनि खालार आरो मोदोमनाय आरो जोंनि आबहावा माने मोजां नुयो नुहैयो आरोना बिबारा आरो बिबारा बुहुद ओ जोंनि आयो माखासे ओ हेफाजाब होयो आरोना माखासे जेरै बिबार गावनियावहाय हेफाजाब होग्रा माने माखासे औ एम्फौ एनला दं जेरै बेरे आरो सिखिरि आरो दाउसिन फिसा फिसा बेफोरो माने बिबारनियाव बिदै सोबनानै बिदैनिफ्राय ओ दस्रा मोनसे बिबाराव ओ लांनानै बेस बेफोरनिफ्राय माने गोदान गोदान बिबारफोर बानायनो हायो आरोना आरो ओ बे जोंनि सामफ्रोमबोनि जिउआवबो बहु माने बहुत गोनांथार आरोना। जेरै जोंनि न'फोरखौ साजायनानै लाखि लाखिनो हायो । आरो न'आवबो जोङो दोननो हायो इसिंफोरावबो आरो बायजोआवबो गार्देनफोर खालामनानै दोननो हायो जेराव जों गार्देन खालामनानै बुङोब्लाथ' आजिखालिथ' जेरै पार्कफोराव नुनो मोन्दोंना नोंथां। जेरै फार फोराव नुनो मोननाय बायदिब्ला माने गासै बो बिबारखौनो गायनानै लोङो जेराव दावबायारिफ्रा फैनानै फट' सेबखांफैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो जोंनि फरायसालिफ्रावबो अफिसफोराव आरो ओ जोंनि फुजा होग्रा थानसालि फोरावबो माने बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि बिबारफोरखौ गायनानै दोननायखौ साजायनानै दोननायखौ माने नुनो मोनो आरो आरो मा माखासे बिबार ओ बुंनो थाङोब्ला बेफोरो जोंनि ओ जेरै जोंखौ सेन आरो ना पोरफिउमफोर बानायनाय जेरै मोदोमफ्रुनाय मोदोम फुयो आरोना बे फोरखौ सेन फोर बानायनायाव माने बिराद हेफाजाब होयो आरो माखासे बिबारा मा होनो मुलिबो जायो जेरै एफारि जिथा बिबार होनो ना? बियो बि जोंनि उदै सानाययावहाय लोंनो हायो बेफोरबायदि बिबारखौ उम मोजाङैनो माने जोंनि थाखाय देहानि थाखाय बिराद मोजां आरो आरो माखासेया मा होनो जोंनि मोखांफ्राव जि फुननो आरो जि ओ सिथ'रफोर थाब्लाबो माने हाम होनो हायो आरोना आरो जोंनि सानफ्रोमबोनि क्रिम फुननाय बेफोरावबो माने बेफोरबायदि बिबारफोरखौ माने होफानाय जायो आरोना आरो ओ जेरै हाबा हुखा माबा फोर ओ फेस्टिभेलफोर जायोब्ला फोरबोफोर जायोब्ला आरो मा बे फोराव मानो जों बिबारफोरखौबो बाहायनाय जायो जेरै ओ र'स जेसमिन बेफोर बेफोरखौ बांसिन बाहायनाय जायो आरोना जेरै समायना नुहोनो थाखाय रसफुट नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
ओ बिबार होननानै बुङोब्लाथ' जेराव बिराद समाइना होननानै आङो ओ सानो। बिबार खौथ' जोङो सब खामानियाव बाहायनो हायो नोंथाङाबो फोरमायखाबाय बेफोरबायदिनो फोरावबो सोरबा गेदेर मानसिखौ मान बावनायफोरावबो जोङो बिबारखौ बाहायनो हायो आरो सोरनिबा जुलिफोर जाबोलाबो बेफोर बिबारफोरखौ ओ माला गानहोनो बेफोरबायदि फोरावबो बाहायो आरो गोबां खामानियावनो जोङो बिबारफोरखौ ओ बाहायनो हायो आरो
औ नोंथां औ।
बिदिब्ला नोंथांमोन
औ आरो जोङो
औ औ।
जोंनि माखासे बेफोरबायदि जोंनि ओ माने रिलिजोनाव नुनो मोनो दोहोरोमाव नुनो मोनदों आरो जोंनि हारियाव नुनो मोनदों खि जोङो ओ बिबारफोरखौ जोङो माने इसोर जोंनि गसाइखौ सिबिनायनि सिगांबो बिबारखौ बावग्रोनाय जायो जेरै थानसालिफ्राव आरो जेराव जोङो माने सिबिनाय जायो बेफोरावबो माने नुनो मोनो आरो लांनानै माने बहैैनायखौ बांसि मोननाय जायो आरो जोङो बिबारखौ माने गायनायाबो बिराद मोजां जोंनि आबहावाखौ थाजिम लाखियो आरो बे जोङो जेन'बा बिबार बारनायखौ नुयोब्ला जोङो दुखुआव थायोब्लाबो जोङो माने मानो जोंनि दुखुफ्रा माने खमायलाङो आरोना। जोंनि अ माने दुखु जानायफोरखौ माने खुसि ‌लाबोयो जोंनि ओ जोंनि गोसोआव जोङो बिबारफोरखौ नायनानै माने गोबां ओ माने बांसिन खुसि मोनो आरो जोङो माखासे मानसिफ्रा मानो बिबार गायनोबो बिराद मोजां मोनग्रा मानसि दङ आरो जेरै ओ माने बिबाराबो ओ मा होनो आदार होयो आ रो थांना थानो थाखाय राहा होयो जेरै दाउसेन दाउला आरो ओ बेरे बेफोरबायदि ओ खिरि बेफोरनो माने आदार होयो आरोना आरो बिसोरनो थांनानै थानो थाखाय माने फाजाब होयो बे बिबारा
औ औ
बिबारा ओ जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय माने मोनसे गिफ्ट होननानै बुङो बुङा बुंनानबो लानो हायो आरोना ओ बिनि समाइना गाब आरो ओ माने बिब थायोब्ला मानो बे बिफां बिफांफोरखौबो माने जौगानो थाखाय माने देरलांनो थाखाय माने बिराद हेफाजाब होयो आरोना।
औ
आरो मानसिफोरनि गोसोखौबो मोजां खुसि लाबोयो आरो जोङो माने बिबारफोरखौ माने प्रटेक्ट खालामनांगौ आरो ना। माने जोंनि मिथिंगाखौ समायहोनो थाखाय आरो जोंनि बुहुमखौ समायना समायनो थाखाय माने उननि जोलैनि थाख माने बेफोरखौ दोननांगौ आरो ना दाथ' जों नुनो मोनो बहत माने गोदान गोदान माने बिबारफोर ओंखारबाय जोंनि दस्रा ओ देशनिफ्रायबो गायफैनायखौबो बहुद नुनो मोनो आरोना । स' नोंथाङा बिबार गायनायनि बारै एसे बुंनानै फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओम बिबारखौथ' जोङो बयबो गायनानै लानांगौ । मानोना बिबारनि मोदोमनायफोरखौ लाबाथाय जोंनि गोसोफोराबो गोजोननाय मोनो। ओ बिबारफोरख जोङो ओरैनो गायना ल' दोनबा जाया बेखौ जोङो जोथोनबो लानो हानांगोन जाहाते बियो देरनानै लावनानै मोजां जायो बेफोरखौनो ओम नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ-औ थां हागोन माने जोङो बिबारखौ सिगाङावनो माने हासार होबाय आरोना। हासार माखासेयाव जों नुनो मोनो जेराव बिबार फुलि बानायनायबो नुनो मोनो ना । फुलि बानायनाय होनोब्ला जोङो ओ सिगाङावनो माने बेनि बिबारनि ओ बेगरखौ जोङो जावायनानै लानो मोनो आरो जावायनानै लानानै जेन'बा बिबारा एसे ओ देरहांनाय जाबोला गायजानाय जाब्ला जोङा मोनसे दाबसे जायगायाव हासार होनानै हाजों ओ मिलायह नानै जोङो ओ खदाल एबा ओ खन्थाफोरजों माने जावनानै बिबारखौ ओ गायनाय जायो आरो । गायनायनि उनाव जोङो मा खा बेखौहाय जोङो दै लुना होबाय थानांगौ । आरो ओ माने मोजां जोथोन लानांगौ । मोजां साफा खालामना आरो।
नोंथांमोननि जायगायाव एबा ओनसोलाव मा बिबारफोरखौ बांसिनै मोननाय जायो एसे फोरमायनाानो हागोन ना नोंथां?
औ जोंनियावथ' बांसिन मोननाया जाहैबाय जेरै ओ बुंगोन लटास, लिलि, पेरि बिंकोल बेफोरननो मोन आरो जबा बिबार। जबा बिबाराथ' थाखायो बयनावबो। आरो बैसागु समाव जि खर'आव लायो बे फोर बिबारनि नामखौ आङो माने मोजाङै मिथिया नोंथां। ओम बे बिबारखौ लायो आरोना। आरो जोंनि ओनसोलाव माने बुहुत ओ खारै जा ग्रा बिबारफोरबो मोननाय जायो। जेरै मुदुफुल बिबार, खार'खान्दाय बिबार बुहुद ओ बेफोरबायदि बिबारखौ मोननाय जायो आरोना। दाथ' आरो जोंना दै ज्लां बोथोर सफैबाय खार'खान्दायाबो मोननाया माने मोननै समा सफैबाय आरोना। आरो जों बेफोरखौ अनला फोरजों जानाय जायो। जेरै मुदुफुर बिबारफोर खौबो जोङो बांसिन अनलाफोरजों जानाय जायो आरो नोंथां।
औ औ।
स' नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जों एसे लाखिनो उनाव एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ औ दे नोंथां।